खोनादों हेल'। औ नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दा?
बा मोजां खोनाखै नोंथां एसे नां था औ दासो खोनाबाय मोजां खोनाबाय।
खोनादों ना? खोनाबाय? औ खोनाबाय औ थ' नोंथाङा दा मा खालामदों? नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओरैनो जिरायनानै दं आंनि
त दा मिथिबायना आङो एसे आबाद मावनायनि बारायाव नोंथांजों एसे रायलायनो थाखाय नोंथां नोंथाङा रायज्लायजागोन ना?
औ नोंथाङा रायज्लाय जागोन।
ओ आबाद मावनायखौथ' जों मिथिखायो दा बयबो माने माइ गायनायाव बेस्थ' दा माइ गायनाय नायनि सिजोन जागासिनो दङ ना। त नोंथाङा बेनि बारियाव मा सानो?
अ जेनेबा आबाद मावनाया
औ।
ओ आबाद मावनायाथ' जेनेबा जोंनि बे ओ माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे माबा आरो ओ मा होनना बुंगोन दा खान्थि होननानै बुंगोन। बे जेनेबा औ ओ आबादखौथ' जों बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो जेरै माइनि ओ गमनि बेसरनि आरो मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिना आलु लाइ लाफा लेस्रा भेन्दि बानलु कबि फान्थाव बिदिनो जों बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो माइ आबाद मावनायखौथ' ओ माबायदि मावो नोंथाङा मिथिगौ।
ओ माने आंथ' पार्सनेलि मावनाय जायाखै नुफेराखै सोहोराव थानायसै नालाय आङो। नोंथाङा मिथिगौबा खौ एसे खोन्थाजायो।
औ नोंथां बे जोङो माइ आबाद मावनाय होनोबाथ' जों फार्स्टआवनो माने बे माइखौ जोङो बिदान लाबोग्रोनांगोन आरो।
औ।
जों माइखौ बिदान लाग्रोनानै बिदिनो बस्थायाव सोना खाथेनानै जोङो ओ सानब्रै सानबायालासि बे दैख'राव सोमना दोननांगोन आरो जोङो माइखौ। बे औ बे दैख' दैखरनिफ्राय थिखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय बे हायाव जोङो माइखौ एसे फेेननानै थास' बिलाइदो बा मायदोबा खोबना दोननांगोन आरो जेखुनु थान्दा बुस्थुजों बा फाथोनि बस्था जों खोबबाबो जायो नोंथां बेखौ खोबखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय साननैसो सानसे बा साननैनि उनावथ' गाजा ओंखारगोन ना। बे माइआ बे गाजा ओंखारनायनि उनावहाय बेखौ माने फार्स्टावनो फोथाराव माइ फोनो गारनाय जोङो ट्रेक्टर बा मोसौजों बिदि एवग्रोना लानांगोन आरो हाखौहाय बिदि एवना लानानैहाय बे माइखौ जों फोबाय बिदिनो माइखौ फोखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै जेनेबा नायनांगोन आरो मोसौ जानो मोननाङा बिदिनो दाउ जानो मोनलांनाङा बेफोरबायदिया नायनानै ओमफफ्राय देर मास दुइ माससो। नि उनाव जोंङो खोथिया जौगोना खोथिया जौबोला बेखौहाय जोङो फुनो हानाय जासिगोन बेखौ फुनानै जोङो खानानै लाबाय मोजाङैनो बेनिफ्राय उनाव सानसे बा साननै बिदिनो बे खोथियाखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनबाय दैयाव सोमनानै बिदिनो गायनो थाखायहाय फार्स्टावनो फोथारखौ जोङ एवग्रोना लानांबाय आं दहाय होननाय बासिनो ट्रेक्टरजोंबा नङाबाबो मोसौफोरजों जों एवना लानानै जेनेबा मा होनो एसे आथिखालावथ' रासायनारि हासार बाहायो नालाय। जेनेबा आं बिदिखौ जों नुदों हाय बिदि रासायनारि हासारखौ बिदिनोसो सारना होयो। ओमफ्राय खोथियाखौ बिदिनो गायो आरो मानसि सानसि लानानै बिदिनो गायो ओमफ्राय गायखांनानै एसे मास मोनब्रै मोनबासो थानायनि उनावहाय बे जेब्ला खोथियाया ओंखारनानै मोनगोन ना माइआ मोननाय नि उनावहाय जों बेखौ हानांगोन। द हानायनि उनावहाय जोङो न'आव लाबोबाय लाबोनानै बेखौ मारोन नानांगोन आरो।
औ।
गोदोथ' मोसौजोसो नायोमोन। नाथाय आथिखालाव हाय ट्रेक्टरफोरजों बा मेसिनफोरजों नानाय जायो आरो नोंथां।
औ
नानै मोजाङैनो माने सालिख'ना लानांगोन जेन' जिगाबफोरा माने एक्सट्रा जाजोबनांगोनथ'। बिदिनो माइ थ' बिदिनो मावनाय जायो आरो माइनि आबादखौ।
औ औ।
औ।
ओ आबाद मावनायाथ' आंनि थाखाय बिराद मोजां नङा होमबा?
औ नोंथां मोजां।
जोङो गावनि आखाइजोंनो मावनाय जायो मालायनि मुलि होनायखौ
औ।
नायखौनो मोनजाहैयो। थ' बे आबाद मावनाया एक्सुलि बिराद मोजां आरो माने जोंनि देहानि थाखायथ' मोजां माने मानिे जोङो मुलि होयै बुस्थुखौ मोनजादों नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
थ' नोंथांमोननि न'आव थ' आरो मा मा आबाद गायै जानो हागौ।
अ आंनि न'आवथ' बिदिनो बेसरखौबो फोयो इनिफ्राय उनाव बेसर फोयो बिदिनो आलुफोर आलुफोरखौबो गायो। ओमफ्राय लाइ लाफा।